हेलौ
हेलौ नोंथां
अ नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
थाबाय
औ बुंलाय नोंथां
औ ओ दा बिदिब्ला नोंथां आं नोंथांनो फन हरनायनि जाहोना नोंथांनिफ्राय जोंनि दा दैज्लां बोथोर नङा होमबा बे दैज्लां बोथोरनि सायाव ए सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना आंनो?
औ हागोन। नोंथां
दा बुंनो थाङोब्ला जों दैज्लां बोथोराव गोबां सुबुङानो माइ आबाद मावो नङा होमब्ला नोंथां
औ नोंथां नंगौ
आर बिदिनो माइ बुंनो थाङोब्ला जोङो माइ गायनो थाखाय जोंनो फार्स्टावनो जों खोथिया फोग्रोनांगोन नङा होमबा।
औ नोंथां
औ दा खोथियाखौ माबारै फैयो होनना बुंनो थाङोब्ला जोङो खोथियाखौ माइस्लि बस्थायाव जोङो माइस्लि दोनग्रोनांगोन। बिदिनो ओ फार बेनि अबस्थायाव जोङो सोनानै बेखौ फुख्रिफोराव जोङो सोमनानै दोनो बिदिनो हरनै एबा हरथामसो सोमनानै दोनो बेनि उनावहाय जोङो बे माइज्लि बस्थाखौ बोखांना लाबो बेनि उनावहाय जोङो बेखौ खेवस्रानानै दोनो आरो हाफोर राव जानायनि थाखाय औ बेनि उनाव बेनि उनावहाय जोङो बे ओ ओ दुब्लिखौ बुजाय खौ जाय जेराव जों खैथा फोगोन बे फोथारफोरखौ जोङो मोजाङै हालेवनानै फोमोनना दोनखानांगौ आरो बेनि उनावहाय बे माइथ्रि सोमना दोननायखौ जोङो लांनानै मोजाङै दुब्लियाव सारनानै फोना होनांगौ आरो नोंथां। बिदिब्ला नोंथाङा माइखौ बोरैहाय गायो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां हागोन जेनेबा जोंनिया माइखौ बोरैहाय गायो होनोब्लाथ' जोंनिया फार्स्टआवनो नोंथाङा बुंनाय बायदि खोथिया फोना थानायाथ' जाखाबायना नोंथां नोंथां बुंनाय बायदि आरो बिदिनो जोंनिया माइखौ माबोरै माबोरैहाय गायनो थाङो होनोब्ला जोंनिया दुब्लि फोथारखौ जोंनिया मोखौजों एबा ट्रेक्टरफोरजों हाल मोजाङै एवना लाग्रोनांगौ आरो बिदिनो जोंनिया खेबसेल' एवनायजों जाया बिदिनो जोंनिया खेबनै खेब थाम एवनांगौ दानि हाफोराथ' बारा मोजां नङा नालाय जेनेबा बे मिहियै गेब्लेनाय बायदि आरो ना हाया मोननाय बायदि जोंनिया बेखौ हाखौ फोमोनग्रोना लानांगौ ट्रेक्टरजों एवनानै बा मोसौफोरजों एवनानै बिदिनो जोंनिया माइखौबो खैथाखौ फुनानै लानानै ओमफ्राय बिदिनो जोंनिया गावबा गाव दुब्लियाव लानानै बिदिनो मुथा मुथा खालामनानै बिदिनो गायनांगौ आरोना बिदिनो जोंनिया बिदिनो खोथिया फुनाय मानाया माइ गायनाय बिदिनो जोंनिया गोबां माइ थायबावो आरो ना। रनजित ओमफ्राय माइब्रा जोसा ओमफ्राय बिदिनो गोबां दंबयो आरोना
आरो आथिखालाव थ' गोबां सुबुंफोरानो ट्रेक्टरजोंसो एवनाय जायो नङा होमबा? बिदिनो औ गोबां गोदो गोदायहाय गोबां सुबुङानो मोसौजोंसो एवोमोन मानो होन्ना बुंनो थाङोब्ला ओ गामि गामि न'खर न'खर मोसौ हालिसेया थाखाथारोमोन नालाय बेनि थाखायनो गोदोहाय मो मोसौजोंसो हालेवनायखौ जोङो नुनो एबा खोनानो मोनबोदों आरो आथिखाल थिखालाव मेसिननि जुग एबा ट्रेक्टर फोरनि जुग जाहैबाय नालाय बिदिनो गोबां मानसि मानसिफोरा गोबां हा लानानै बिदिनो आबाद मावो नालाय बेनिखायनो ट्रेक्टर जोन थाबबो जायो नालाय बेनिखायनो ट्रेक्टरजों हालेवनायखौ जोङो नुनो मोनबोदों आरो। ओ बुंनो थाङोब्ला ब्ला मोसौजों हालेवनाया जोबोद मोजां जायोमोन। मानो होनना बुंनो थाङोब्ला। बेमोस मोसौजों जोङो हालेवनायजों लोगोसेनो जोङो मै होनाय जायोमोन नालाय। हाया मोजाङैनो स समानैनो ओ मोननाय जायोमोन आरो। जायनि जाहोनाव जोङो माय गायब्लाथाय माइ फिथाइफोरखौ गोबां मोनबो मोनोमोन। आथिखालावहाय ओ टेक्टर जों हाल हेवनाया बबा खना खनला जेबो हाफोरखौनो मोननो थाङा हाब्रुफोरखौ बिनि थाखायनो माइफोराबो गसा बारायहोलांला आरो माइ फिथाइखौबो जों मोनहोलांला बिदिनो गोबां आ मोजांबो फारसेथिं बुंनो थाङोब्ला मोजांबो फारसेथि आथिं बुंनो थाङोब्ला एसे खहाबो जायो आरो जोंहा। औ नोंथांमोननि ओनसोलाव। ओमफाय दा आ माइनि अनगायैबो मा मा आबाद मावनाय जायो नोंथां?
औ नोंथां दाथ' दैज्लां बोथोर। नालाय दाथ' माइ गायो। आरो बेनि अनगायैबो बो दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोर जोबखांनानै जोंनिया जेनेबा। बेसर। बेसर बिदिनो जोंनिया आलु फैयो आरो बिदिनो जोंनिया ओ सिबिं मटर बायदि बेफोरखौ फैयो आरोना। बिदिनो जोंनिया ओ आथिखालनि बायदि थ' दानिया माइ गायखांनायनि उनाव माइ गायखांनायनि उनाव जोंनिया ओ मोसौजों दानिया ओ मारोन नाला नालाय जोंनिया दानिया थ' टेक्टर ओंखारबाय मेसिन ओंखारबाय। जोंनिया बेजोंनो। माइखौ नायो आरो ना। आगोलनि बायदिथ' जोंनिया बि बिदि ओ हरफोराव जेनेबा सेटेलाइआवनो साथि लगायनानै बा लाइन लगायनानै। जोंनिया माइखौ नायोमोन आरो ना। बिदिखौथ' जोंनिया दानिया नुनो मोन ब्ला। जोंनिया टेक्टर जोंनो बा मेसिनजोंनो जोंनिया दानिया माइआ रग' रग' गबोयो आरो ना बेनिखायनो सबबो बेखौनो थाब जायो आरो खम फैसायावनो जायो होननानै जोंनिया ट्रेक्टर बा मेसिनफोरजोंनो ओ माइखौ मारान नायो आरो ना दा नोंथाङा बुंनो हा गोन नामा जेनेबा नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदिहाय ओ मारान नायो
औ नोंथां ओ माबा ओ जोंनि ओनसोलावबो दा बिदिनो ट्रेक्टरफोरजोंनो ओ मारान नानायखौ जोङो नुनो मोनबोदों मानो होनना बुंनो थाङोब्ला मोसौजों ना आबो जोबोर खस्थ' दङ' नङा होनबा नोंथां ओ बिदिनो औ थिकटरजों नाब्ला थय बिसोरनि जेनेबा मा‌-मारा नाग्रा ट्रेक्टरफोरा बिदिनो मानसिबो लाना फैखायो नालाय जों न'खरनि मानसिफोरा बारा ओरै खस्थ' माबा खालामनाङा आरो गावस सोरनो खस्थ' खालामनानै बिदिनो जोंनो दा खालि रांल' नांगौ रांनि गोनां थि रां थाब्लानो जों आथिखालाव गासैबो खामानिखौनो जोङो मावनो हायो आरो खहसाव बिदिनो दा ट्रेक्टरजों नानायाबो जोबोद खहस मानो होनना बुंनो थाङोब्ला मोसौजों नाबोलाथाय जोङो मानसियाबो उन उन मोसौनि उन उन थाफानांगौ आरो एक्सट्रा जोङो हुखेनजोंबो बेखौ एरै एरै होबाय थानांगौ आरो ओ बुथुमनोबो नांगौ सिबबायबो थानांगौ बेनि थाखायनो जोंना दा ट्रेक्टर जों नाबाथाय थालला खनसेनो जाखायो आरो
औ
औ
बेबायदिनो जोंनिया उम जेनेबा माइखौ मारा ना खांनानै जोंनियाबा बै ओ जिगाब थायोना जोंनिया बेखौ जेनेबा जोंथ' बिदि गारनोबोथ' हाया नालाय बेबो जोबोद खामानियावनो फैयो आरोना बिदिनो जोंनिया जेब्ला ओ आलु गायनायफोरावबो होजायो बिदि दिनो जोंनिया हालदै हाय जें गायनायफोरावबो होजायो बिदिनो गोबां आ बाद मावनायफोराव बे जिगाबखौ बाहायजायो आरो ना बिदिनो जोंनिया बे जिगाबा जेब्ला ओ थालाङो जेनेबा जों बेखौ माइहुं हमनानै लुनानै दोननाय जायो आरो ना जेनेबा जेब्ला जोंनो नांगौ सम फैग्लोन फैगोन, अब्ला जों बाहायजायो आरोना बेखौ। बिदिनो जोंनिया ओ दाथ' बिदि बेखौ फाननानैबो जोंनिया ओ रां आरजि जायो आरोना। जेनेबा नोंनो नांगौ खिनिखौ लाखिनानै नोंनि नाङै खिनिखौ जोंनिया फाननानै ओ रां आरजिजायो। जेनेबा बिदिनो जोंनिया बे खौ माइहुम लुना दोननानै उनाव जेब्ला जों दैज्लां बोथोरबा बायदि दैबाना फोर जाबोला जेनेबा जोंनिया गां सोफोरा बिदिनो दैजों लोमना हायो नालाय। मोसौफोराबो उनाव जानो माखो जानो माखो दोननो बिदि जायो नालाय, बेनि खायनो जोंनिया माइहुमजों माइहुम दोननाय ओ, ओ गाबखौ जोंनिया नांगौ समाव मोसौफोरनोबो गां सो हिसाबै बाहायजायो आरोना। बिदिनो नोंथाङा बुंनो हागोन ना बा ओ जेनेबा जिगाबफोरखौ माबायदिहाय बाहायनांगौ
दा जिगाफोरखौ दाथ' जों दैज्लां बोथोर बिदिनो दैज्लां बो थोराव गोबां अखा हायो। ब आरो गासैबो दुब्लिखौनो जोङो माइ गायनाय जायो, नङा होमबा? बिदिनो ओ मोसौ मोजौफोरा गांसो मोन नालाय, बेयाव जोङो माइहुमाव मोसौफोरखौ खानानै दोनबोलाथाय मोसौफोरा आदार जानोथा आदार मोनजायो आरो। आरो बिनि अनगायैबो जोङो ओ बेलेग मैगं आबाद मावनायफोराव जोङो जिगाबखौ बाहायजायो। जेरै आलु, था स' आरो हालदै, हाइजें बिदफोरबायदि गायनायाव जोङो बाहायजायो आरो नोंथां।
औ फ्राय नोंथाङा बिद दिनो दैज्लाङाव मा मा माइ गायजायो आरो मा मा माइ गायो बिदिनि नामफोरखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां गोबांथ' आंबो मिथिया नाथाय जिखिनि मिथिगौ नोंथांनो एसे फोरमायनोसै आङो। आं दा मिथिनायाव जोंनियाव दा रनजिद, मासुरि आरो ओ बंग'बन्धु आरो बिदिनो ओ माइब्रा जोसा बेफोर थ' थाखाबाय। आरो बिदिनो गोबां माइ दं, जायफोरनि नामखौ आं बारा ओरै मिथिस्लाबा नोंथां।
औ औ। जोंनिया थ' बिदिनो जेनेबा सिगांफोरो जोंनिया दैज्लां बोथोरावल' माइ गायनाय जायोमोन आरोना। ओमफाय दानियाथखौ गोबां सुबुङानो जेनेबा बेलेग ओनसोलफोराव बेलेग जायगाफोराव दानिया मेसें बोथोरबाबो माइ गायनायखौ जों नुनो मोनो आरोना। जेनेबा जेरैबायदि बिसोरनिया मेसें बोथोरावसो दैया लोम लोम थायो आरोना बेनि बेखायनो बिसोर मोननै बोथोरावबो जेनेबा मेसें बोथोरावबो बिदिनो माइखौ गायो आरो दैज्लां बोथोरावबो बिसोरो दै लगायनानैब्लाबो दैफोर बाहायनानै अब्लाबो बिसोरो माइखौ गायनायखौ नुनो मोनो आरोना। जेनेबा जोंफोरनियाव दा जोंफोरनि ओनसोलाव जों जेनेबा मोनसेल' बोथोरावनो जेनेबा दैज्लां बोथोरावल' जोङो माइ गायनायखौ नुनो मोनो आरोना। जेनेबा नोंथाङा फोरमायनो हागोन। नामा नोंथांमोननि जायगाफोराव जेनेबा दाबो मेसें बोथोराव माइ गायो नामा?
औ नोंथां थारैनो जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो खायसे न'खरफोरा बिदिनो माइ गायनाय जायो मेसें बोथोरावबो। ओ जाय माइनि नामखौ एरि माइ। होननाय बुंनाय एरि माइ होनना बुंनाय जायो। बिदिनो बेलग बेलग गोथौ हाबाथाय दा दैलां बोथोराव गोबां दै जायो नालाय बिसोरनिथिं बेनिखायनो ओ दैज्लांनि माइआ बेसे बिनियाव जाया बिनि थाखायनो बिसोरो मेसेङाव माइ गायनाय गायनाय जायो आरो। बे माइजोंनो बिसोरो ओ ससेखौ सोलिनो थाखाय मेसेंआव गायनाय जायो आरो। जोंनि ओनसोलावबो दा बिदिनो ओ खायबा खायसे खायनैया बिदिनो मेसेंआवबो माइ गायनाय जायो आरो। बिदिनो एम आइ खौ जानो थाखाय एबा फाननो थाखाय बो गायनाय जायो। बिदिनो आरो नोंथाङा औ जों दा माइल' नङा गोबां आबाद दं बिदिनो लाव लाव ओ आरो लेस्रा भिन्दि बिदि बायदि बायदि मैगंफोर दं। मोजां मोनसे आबाद मावनो हानाय। औ। ओ दा बिदिब्ला नोंथां। जोंना समाबो जाहोलांबाय आसा खालामो नोंथांनो इयुनाव आरो फिन बिदिनो सावरायफिनगोन सावरायफिननो मोनगोन होननानै ।
औ ओ नोंथां नोंथांजों सम रायज्लायनानै जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां ।
औ नोंनिसिमबो दे नोंथां ।